औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
गोजोन मोनाबिलिनि औ खोनाबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहामहामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मानि थाखाय फन हरदोंमोन?
औ आं नोंथांजों जा बर'फोरनि बैसागु फोरबो बिनि सो सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आं दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नों
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ। बैसागु फोरबोआथ' जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो खुंजाबाय थानाय मोनसे बरफोरजों नांजाबनानै थानाय मोनसे फोरबो आरोना
औ नंगौ।
बे फोरबोखौ नोंथांमोननि गामियाव माबोरै खुंनाय जायो एबा बैसागु बैसागुआ मोनबेसे रोखोमनि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बैसागो फोरबोफोरखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंबोनाय खुंबोयो बिदिनो गोदो गोदायनि ओंखायनो ओ बिदिनो बैसागोखौ ओ मोनबेसे बाहागोआव रानदों होनबाथाय जोङो मोननै बाहागोआव होननानै मिथियो। बिदिनो मोसौनि आरो मानसिनि ओ जोङो बै बैसागोखौ खातदिन फालिनाय जायो आरो औ।
औ आंनि बायदिब्ला हेल खोनादों ना नोंथां खोनायाखै नोंथां। आंनि बायदिब्ला बैसागुखौ मोन थाम बाहागोआव रानदों होननानै आं मोनथिदों आरो।
औ।
हेलौ। औ आंनि बादिला बैसागु बुंनो थांबा औ नोंथां खोनादों
औ औ औ बुं दे
आंनि बायदिब्ला माने बैसागुखौ मोनथाम बाहागो आव रानदों होननानै आं खोनादों आरो नोंथां जेराव ओ जोंनिया जा मागो बैसागु बेबो दोंदेरो आरो जोंनिया गिबियावनो मानसि बैसागु बिनि उनाव आंखाल एबा सुबुं आंखाल एबा काति बैसागु नोंथाङा ओ जा नोंथांनि गामियाव माबोरै फालियो बे बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै फालियो बेखौ ओ फोरमाय दोनदोन दे नोंथां
औ खंसे खनसे बुंफिनलाय नोंथां
औ जोंनिया बैसागु फोरबोआथ मोनथाम बाहागोनि आं होननानै आं खोनादों जेराव सुबुंनि बैसाग आरो नैथिया जोंनिया आंखाल एबा काति बैसागु आरो थामथिया जोंनिया मागो बैसा आरो ना बिदि होननाय आं खोनादों ओ नोंथाङा ओ जा मोसौ थुखैनाय बेनिफ्राय जागायनानै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ नोंथां ओ जोङो ओ बो ओ जोङो बैसागो माबायाव जोङो से खालार खालि जों मोसौ थुखैनाय जायो जोब ओम मा माबा दाननि जोबथा खालाराव सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ थुख खैनाय जायो बिदिनो मोसौ थुग मोसौ थुग फैनो थाखाय जोंनो बिदिनो हालदै पान्थाव पानेलाव बिदिनो ओ बायदि बायदि बिदिनो दिग्लिलिति थाराय बेफोरखौ खौ लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो माला माला सुनानै जोङो मोसौ गानहोनानै बिदिनो आरो थौनि हांगारखौ जों होखनानै बिदिनो जानाय थावखौ गलायनानै जों मोसौनियाव फोनना होनाय जायो बिदिनो आरो मोसौ जोंङो दैमाफोराव लांनानै थुखैनानै जोङो बै सानखालि मोसौखौ हेगारना होनाय जायो जाथ थे बिसोरो उदां जाथों होननानै खोनादों ना नोंथां औ आरो बिदिनो जोङो मानसिनि होनबाथाय ओ जोङो ओ बैसागोआव गदोरफोरखौ मान मान होयो बिदिनो गोदोरफोराबो उन्दैफोरखौ मान होयो बिदिनो ओ औ आरो बिदिनो जों बैसागोआवथ जोङो बिदिनो ज न न ज गासैबो जुमाय सावनानै दोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ, औ सेंग्रा सिख्ला एबा बोराय बुरै मोसानो फैबाथाय जोङो बिदिनो ओ एसे- एसे होनाय जायो आरो
नंगौ-नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बैसागोखौ मा मा दामग्रा आगजु लानानै मोसायो? नों थांङा
नंगौ ओ जोंनि खिथ' ओ गोदोनिफ्रायनो बरफोरजों जा ओ खाम सेरजा सि गं ओ गंगोना बेदिनो थरखा बेफोर गोदोनिफ्रायनो बर'फोर बेफोरखौनो गाजा-गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो आरो बेनिखायनो दासिमबो जोंनि गेजेराव बेफोर आगजुफोरखौ नुनानै बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जा बै बैसागु फोरबोखौ गोबां गाजा गोमजायै फालियो आरो ओ जोंनि ओनसोलावबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा -सिख्ला गथ' ग'थाय गासैबो ज-ज ओ माने लोगो नांनानै ओं खारनानै बे बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। ओ बिनिफ्राय गिबि सान गिबि सानखालि जोङो नखर- नखर ओ जों मागिनो थाङो रायजोनि जे रायजोनि नखर नखर गासिबो बयनियावबो बिनि उनाव जोङो नैथि सानखालि गुबुन गामियाव जोङो ओ मागिनो थाखाय एबा बैसागो रंजानो थाखाय ओंखारलाङो आरो ओमफ्राय जों बैसागुखौ गासै स्नि सानसिम जोङो रंजा बाजायै मोसानानै ओ बे मागिनाय हाबा खौ जोङो ओ मावफुङो आरो बेनिफ्राय सिनि साननि उनाव जोङो। जेब्ला बैसा बैसागुआ जोबगोन अब्ला बै बैसागु जोबनायाव जोङो जाखिनि मागिनानै मोननाय फैसा। रां माइरं। बेफोरखौ जों ज खालाम खाना जायो आरो गासैबो रायजो राजा लोगो नांनानै। बिदिनो नैथियाव। दङ जोंनि आंखाल बैसाग बे समाव जों आव नखर नखर गोबाङा। गोबांनि नखरावनो बांसिनानो माने माइ जा आबाद एबा दोनथुमना नानै दोननाय माइ बेयो मान जोब सोबस्रांहैयो होनना खोनादों आरो बिनि थाखाय ओ जोंना काथि बिहु काति बैसागु और औ। खौ फाल ओंनाय जायोना ओ नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि खाथि गासाखौ माबायदि रोखोमै फालियो नोंथाङा नोंथांनि मिथिनायखौ एसे आंनो फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ खाथि गासाखौ जोङो बिदिनो बावथाय बावो। ओ आरो जोङो दुब्लियाव। ओ जेब्ला माइ ओ माइ बिबार जायो बिदिनो फिथाइ थाइफुनाय जायो। अब्ला जोङो दुब्लियाव लांना मे बिदिनो ओ थोगि बावहैनाय जायोआरो ओ नोंथांमोननि थिं माबायदिहाय फालियो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ जोंनिखिबो बिदिनो ओ जाय-जायहा ओ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय
औ
जा जोंनिया साथि-साथिनि अनगायैबो जोंनिया बे खाथि गासायाव जाथाइ गिरनि बिगुर थाइगिर ओ थाइगिरनि जा फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय बे ओ माद मा होनो मा होनो बेखौ मादा जों बेखौ बाहायनाय जायआरो साथ खाथि हिसाबै बेनि अनगायैबो जोङो थालिरखौबो नाव बायदि बानायनानै जों माने। बेखौबो। ओ साथि आलारि बाथि फोजोंनो हायो। बेनि अनगायै सोरबा सोरबा खायफाया माने हानि साथिबो बाहायनाय जायो। जोंनिया सो आलारि बाथिखौ मोनथाम जायगायाव ओ जोङो लागायनाय जायो। फासआवनो जोंनिया लाम। दहलायावल गायो बिनि अनगायैबो जोंनिया गलियावबो जोङो मोनसे लगायनाय जायो बिनिफ्राय जाय।
औ।
फोथार दोङो माइ गायग्रा फोथार बेयो माइ गायग्रा फोथाराव बे आलारि बाथिखौ मोनसे लगायो। आरो जायहा दुबलि एबा। फोथार गैया। बेहा माने ननि बारियावनो लगायनानै।
औ औ नंगौ औ नोंथांमोनथिं बिदिनो। औ।
जा बे। ओ थुगिया जों गोबां। रोखोमनि फिथाइ सामथाय होनाय जायो आरो नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ नंगौ बिदिनो जोङो नारें जुम्ब्राफोरबोफोरखौबो होनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ औ।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बैसागो फोरबोबाथाय। औ।
गय फिथाइखौ। होनाय जायो आरो ना नोंथां माने। बै समनि। माने जों गय फिथाइखौ। ओ, जाजेननाय जायो आरो बेनिखायनो जों गय। फिथाइखौबो होनाय जायो। नोंथाङा मा बुंदोंमोन फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
फोरबोआव नोंथांमोननिथिंजाय बिदिनो फांसनफोर जायोना जाया नोंथां?
औ जोंनिखिजोंबो बिदिनो बैसागु फोरबोनि से खालार। बेखालि गोबां गाजा गोमजा। जायनो माने। खुंफुंनाय जायो आरो बे जा। ओ फांसन फोरबो बेखौ बेयाव जोंनिया गोबां खेलाफोर होनाय जायो जेरै उम रोजाबनाय मोसानाय हांसो हमनाय फुटबल भलिबल बेफोरबायदिनो गोबां खेलाफोर जोंनि ओ होनाय जायो आरो जोंनि बे गामियाव आरो बेनि अनगायैबो जा मोनानि जा मोनाबिलि समाव जोंनिया मोसानाय थागोन बिनि उनाव ओ देंखोगिरि जे रोजाबनो गोरों खासे सुबुं सिंगार जागो सिंगार होनो देंखोगिरि बेखौ माने लिंहरनानै गोबाङैनो गाजा गोमजायै जोंनिया ओ
औ
मोसानाय जायो आरो रोजाबनाय आरो मोसानाय जायो
औ औ नंगौ
गोबां खेब जोंनि ओ रायजोआव बेफोरबायदि फांसन खुंबोगासि आरो गोदोनिफ्रायनो
औ औ नंगौ नोंथां
दा जोंनिया थामथि ओ बैस गु जायखौ जोङो मागो बैसागु एबा ओ मागो बैस सागो होननानै मिथियो नोंथाङा बैसागु फोरबोखौ एसे ओ जा मागो फोरबो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङां आंनि सिगां
औ औ नोंथां ओ जोङो मागो फोरबोआव बिदिनो जोंनाथ मागो फोरबो होनोल्बाथ जोङो ओ फिथा सौराय जानायखौसो जों बांसिन मिथिनाय जायो नङा होनबा? औ जोङो मागोआव बिदिनो गोदिरखौ मान होयो बिदिनो उन्दैया गोदोरनि मान गायो बिदिनो आरो ओ जोङो मागोआव बिदिनो फिथा सौराय देलायनानै आलासि दुमसि लिंलायनानै जोङो ज जालायनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननि थिं ओ मा मा फि फिथा सावनाय जायो नोंथां।
औ ओरैनोथ' जोंनियाव बर'फोरनाव गोबां फिथाफोर दोङो ओ बेफोर जोंनि गामियाव सावजानाय फिथाफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थानि ओम गिबियावनो जोंना थायो थावनि फि दा बिनि अनायै जोंनिया एनथाब फिथा थाहैबाय आरो जोंनिया लावदुम फिथा थाहैबाय बेनिफ्रायनो नालेंखलनि फिथ आरो हासुं फिथाबो जोंनि ओ ओनसोला सावनाय जायो आरो। ओ जोंनिया नोंथां टाइमआबो ज जाबायमोन।
औ औ नोंथां।
औ औ नोंथांजों रायज्लानानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बैसागुनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा थ्रा मिथिनो मोनबाय आरो ना नोंथां। गोजोननाय मोन बाय नों
औ दे नोंथां गोजोन्थों।